हेलौ
खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों दे नोंथां
औ नोंथाङा दा मा खालामदों
दायो ओरैनो जनानै दङ नै अखा फ्रि फ्रि हानायखाय बार सिउ सिउ बारदों जिरायनानै दङ ओरैनो
औ नोंथांमोनथिं अखा फायदों आरो ना
औ अखाहादों
उम जोंनिथिं बेयाव दिनै गैथवा
अ फुंनिफ्राय गैयामोन दायो दसेनो हाब्रबलायबाय
औ बेयाव जोंनि थिन दिनै सान दंसो आंबो ओरैनो दंथयो
अ दे
औ बिदि अखा बोथोरावथ' गेलेनो हायाना बाहेरायाव गेलेग्रा खेलाफोरखौहाय
नंगौ गेलेनो हाया औ
औ जेरै जोलुर जोलुरखौथ' बिदि अखा फैब्ला गेलेनो एसे दिगदार जायो आरो
नंगौ माबा आरो जोङो इनन्दर गेमफोरखौ गेलेनो हायो
औ इन्दर
इन्दुर औ औ इन्दुर गेम जेखौ जोङो औ
नो नोंथाङा मबे मबे इन्दर गेम गेलेयो
आङो इन्दर गेम बेखौ मा होनो केराम आरो आ कक बेेट बेफोरखौनो गेलेयो आरो बे मोननैखौ बेखौनो आङो एसाङो बारा एसबां गेमाव इन्टारेस्ट गैया आरो आङो
औ नोंथा लुद' गेलेयो ना गेलेया
औ लुद'बो गेलेयो बेखौ म
औ औ मालाबानि समाव बावगारना थायोना
नंगौ नोंथां आरो नोंथाङा माखौ ओं मा माखौ गेलेनानै जांमोनो
आंथ' आउटदर गेमखौ गेलेनो बांसिनै मोजां मोनो नाथाय इनदर गेमबो गेलेयो आरो माब्लाबा माब्लाबानि समाव
औ आउटदर मा माखौ गेलेनानै मोजां मोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आंथ' बांसिनै आङो बास्केटबलखौनो गेलेनाय
औ औ
औ ओमफ्रायो माब्लाबानि समाव भलिबलफोरखौबो गेलेयो
औ नंगौ गेलेजायो हौवासा हिनजावसा फाराग गैयाना बेहाय
औहो फाराग गैया दानि जुगावथ' बय गासै दानि जुगाव गासै गेमखौबो हौवासा हिनजावसा गेलेखायो
औ नंगौ
औ
भलिबल आरो फुटबल होनबाथाय गेलेफेराखै आरो
औ फुटबलखौ माल-माब्लानि समाव गेलेयो नाथाय आं रोंबाङा आरो फुटबल गेलेनो
औ नंगौ नामा?
औ नोंथाङा बबे खेलाखौहाय नायनो बांसिन मोजां मोनो?
आङो आंथ' फुटबलखौ नायनो मोजां मोनो मिथिबाय ना गेलेनो मोजां मोना खिन्थु आङो नायनायाव फुटबलाव बांसिन इन्टारेस्ट दङ
औ आंबो बिदिनो
औ ओमबा नोंथाङाबो फुटबलखौ नायनानै औ
औ नायनानै मोजां मोनो
अ अ मोजां
औ बिदिनोथ' गामिफोराव बिदिनोथ' गामिफोराव जोलुरफोरखौ बेलासिनि समाव हौवाफोरा गेलेहैयोना फिल्ड
औ नंगौ सैथो
ओ नोंसोरनि गामिफोराव बिब्दि गेलेहैयोना गेलेहैया?
गेलेयो जोंनि गामियावबो खाथियावनो मोनसे फिल्ड दङ बेहायो जोलुरजों लोगोसे आरो क्रिक क्केटफोरबो गेलेनाय नुयो
औ जोंनि गामियावबो बांसिनै जोलुरखौ गेलेयो आरो आरो भलिबल क्रिकेटखौ बांद्राय गेलेया मानसिफ्रा जोंनि गामियावहाय
ए नंगौ नामा
औ
बलि बल फोरखौ गेलेयोना गेलेया नोंसोरनि गामियावहाय
औ भलिबलबो गेलयो
औ नाथाय जोंनि गामियाव माने हौवाफोरखौसो गेलेनाय नुनो मोनो आरो बांसिनै हिनजावफोरखौ जोबोद खम नुनो मोनो
नंगौ जोंनियावबो बिदिनो नोंथां
ओ बर'फोरनि गेजेराव जों नायनो थाङोब्ला हिनजावफोरा जोबोद खम बाहागो लायो आरो गेलेनायफोराव
औ नंगौ
आं सानो जों हिनजावफोराबो ओंखारबोनांगौ होननानै गेलेनायाव नोंथाङा मा सानो
औ आंबो बेखौनो सानो हौवा हिनजाव जेबो फाराग गैया बेहाय गेलेनो हायोबा बयबो गेलेनांगौ
औ आरो बक्सिंफोरावलाय नुनो मोनो जेनेबा हिनजावफोरखौबो हौवाफोरखौबो
औ नुयो नुयो
ओम नोंथाङा बक्सिं गेलेफेरबाय ना औ
नोंथाङा बक्सिं गेलेफेरबायना गेलेफेराखै
ओंहो गेलेयाखै नोंथां
आंबो गेलेफेराखै
अ बेफोरखौ गेलेयोबा एसे औ एसे उन्दैनिफ्रायनो होबाथाय गेलेनो मोजां जायो आरो
औ
अ
दाथ' जों सोलोंबा बो एसे बांद्राय रोंनाय नंला आरो
नंगौ नंगौ
आंथ' बिदिनो जोबोद खेला दङ जायखौ आं गेलेफेराखै दिनैसिम
औ मा मा खेला
जेरै हकि हकिखौ आं दिनैसिम गेलेफेराखैबो आरो नायफेराखैबो
औ ओं आंबो आंबो बिदिनो सेम नाय नुफेराखैबो आंबो हखिखौ दा दा ना माने एसे नुयो मा होनो गोदोयो बारा नुवामोन दायो मालाबा मालाबा जोंनि बे खाथिनि फिल्डआव गेलेनायखौ नुयो आङो होमबाबो आङो गेलेफेराखै
औ आंथ' गेलेफेराखैबो नुफेराखैबो आरो
अ अ
आरो बिदिनो टेबोल टेनिसफोरखौबो आं गेलेफेराखै आरो
अ टेबोल टेनिसखौ ओमफ्राय नुदों दा
औ औ नुनायालाय नुबाय
यार जगोन टेबोल टेनिसखौ आंबो कलेजाव फरायनाय टाइमाव नु नायमोन गेलेनाय इन्दुर गेम ना इयो
औ बेनि थाखायथ' माने फुरा इन्दर सेटआप नांगौ जाहैय ना गामिफोरावथ' बे एभेलेबेल ेल गैथ'ा
नंगौ नंगौ कलेजाव फरायनाय टाइमाव सो नुबोदोंमोन आं
औ औ आंबो कलेजावसो नुदों आरो आरो बेडमिन्टनफोरखौथ' ओरैनो सेख्लायाव गेलेनाय जायो
गेलेेजायो एसे लांदां जायगाबानो गेलेजायो बे मिन्टना
अ आरो नोंथाङा सानस्रिनो रोङो ना रोङा
सानस्रिनो आङो रोङा आं सानस्रिनायाव बाहागो लाफेराखै दाबो गेलेनाया
आंबो बाहागो जााफेराखै नाथाय आं सोलोंदों आरो
अ अ
सानस औ मोजाङानो माने माब्लाबाफोर बिदिनो एक्सिडेन्ट जागारो ना दैफोराव जों बुंनो हाया बेफोराव मोजां आरो गावनि जिउखौनो बासायनो थाखाय माबा मोनसे औ दैफोराव गोग्लैलांबाय बायबोला औ जाब्राबबो बा आरो
खारनाया खारनायफोरखौ मोजां मोनो मोना नोंथाङा खारदों मोजां मोनो ना मोना
ओं खारनो मोजां मोनो खारो आङो सम सम बिदिनो खारनाय नङाबाबो थाबायनाय मोजां मोनो नोंथाङालाय
देहानि थाखाय मोजां आरो औ आंबो मोजांखौनो मोनो देहानि थाखाय मोजां बुंजायो
फ्राय ब्लाड प्रेसारफोराबो लेभेलाव थायो आरो बेफोरखौ खालामबाला माइ मेन्टेनेन्सआव औ आरो नोंथाङा काबादि मोजां मोन ना मोना
काबादि मोजां मोनो आङो स्कुल टाइमाव जोबोद काबादि गेलेयोमोन
औ आंबो काबादिखौ जोबोद मोजां मोनो
औ नंगौ दे काबादिया माने हिनजावसाफोरनि मोनसे फेभ्रेट गेम होननानै बुंजायो
औ बुंजायो आरो जायखौ सोङो बेसोरनो माने बिसोरनो काबादिखौ मोजां मोनो बुङो आरो
औ नंगौ सैथो
औ माने जों बेखौ उन्दैनिफ्रायनो गेलेबोनाय जायोला नालाय फोथारफोरावनो जासि फोथारावनो‌ जा
औ रोङि टाइम ओफ्रायनो जोङो काबादिखौनोे गेले होदोंमोन आंबोथ'
आंबो बेनिखायनो मोजां मोनो आरो
औ नंगौ
औ आरो बिदिनो औ दे बिदिब्ला
अ दे होमबा बिदि दिनैनि सावरायनायखौ बेहायनो दोनथ'नोसै ना
औ औ औ दे औ